औ गोजोन फुंबिलिनि खुलुमनाय जासिहरबाय नोंथांनिसिम।
औ।
औ नोंथाङा मा खालामबाय दङ ओरैनो दङना फ्रि दङ ना नोंथाङा?
अ दङ ओरैनो फ्रियैनो दङ।
फ्रि दंङबा आं माने नोंथांजों दाथ' दैज्लां बोथोर सोलिगासिनो नालाय
आं बेनिनो सोमोन्दै एसे दैज्लां बोथोराव मावनाय आबादनि माइ आबादनि सायाव एसे नोंथांनिसिम सावरायनो सानदोंमोन आरोना।
औ सावरायजागोन।
माने जोंनो सिगाङावनो माइ आबादखौ मा बोथोराव मावनाय जायो माबोरै मावनाय जायो जों बेनिफ्राय मा मा मुलाम्फा मोननो हायो आं बेनि सोमोन्दै एसे होमबा सुंद'यै नोंथांनिसिम सावरायलांनोसै आरो ना?
औ औ सावरायजागोन।
औ जोंनो सिगाङावनो माइ आबाद मावनाय होनोबा जोंना बे माइखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो मावबोबाय थानाय जों दैज्लां बोथोरावसो मावनो हायो बे माइखौ। माइ आबादखौ औ जोङो सिगाङावनो माइ आबाद मावनोबा जोंनो मानि गोनांथि जायो होमबा जोंनो जोलैनि गोनांथि जायो माइनि जोलै।
औ।
माने माइनि जोलैनि रोखोमाबो गुबुन रोखोमनि थायो माने माइआबो मा जेनेबा माइ आइजम बिदिनो सापर गुबुन गुबुन रोखोमनि था थायो।
औ।
बिनि उनाव जोंनो जोलैनि उनाव माइ आबाद मावनो थाखाय मोनसे गोनांथार मोनसे माबाया जाबाय जोंनो आबाद थिलि बा फोथार गुवार फोथार नांगौ जायो जोंनो।
औ नंगौ।
थिलि गुवार फोथार बेनि उनाव जोंनो नांगौ जायो दै दैनिबो जोंनो बुहुत गोनांथि जायो।
औ।
बेनि उनाव जोंनो आ माइ आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो जोंहा जोलै जोलैखौ जोङो गिबियावनो दैयाव सोमग्रोनानै लानाय जायो आरो ना।
औ नंगौ।
बे फाथोनि बस्था बहाबा बिदिनो माबा मोनसे आइजेंआव लानानै जोङो बे माइनि जोलैखौ फुख्रिफोराव बा दैमायाव बा बहाबा माने साननै साननैनि थाखाय दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरोना।
औ।
बेनि उनाव जों मा खामनाय जायो? बे साननै दैयाव सोमखांनायनि उनाव बे जायबा जोलै बे जोलैखौ जोङो न'आव लाबोनाय जायो आरोना बोखांनानै।
औ।
बेनि उनाव जोङो बे जोलैखौ ना मा होनो बै न'नि बारानदा बा खामसालि बा न' सिं फोराव लांदां जायगाव जोङो बे जोलैखौ जोङो फेननानै बा फु फुवारनानै राननो थाखाय जोङो फुवारनानै दोननाय जायो आरोना।
औ।
बेनि उनाव जोङो बेखौ एसे एसे फिसा फिसा गाजा बेरहोनो थाखाय जों मा खालामनाय जायो थालिर एबा जोङो बे थास' बिलाइजों खोबनानै दोननाय जायो आरो ना गाजा बेरहोनो थाखाय।
औ औ।
बेनि उनाव जोङो जिखिनि टाइमाव जोङो बे गाजा बेरहोनाय टाइम बे थालिर बिलाइजों खोबनाय बे समावनो जोङो मा खालामो दुब्लि बा खोथिया बारि बा खोथिया थिलि जों बेखौ माने ट्रेक्टरजों बा मोसौजों बा जों हालेवनानै बेखौ जोङो दुफु दुफु खालामना लानाय जायो आरोना बेखौ माने हाखौ। बेनि उनाव जोङो दुफु थुफु खालामनानै बे जिखिनि बा खो खोथियाखौ जोङो खोथिया जोलैखौ जोङो सोमनानै फोरानना दोनदोंमोन ना बेखौ जोङो बोखांना लांनाय जायो आरोना
औ
बेनि उनाव जोङो खोथिया थिलियाव जोङो बे बेगरखौ माने जोङो फोहैनाय जायो जायोबा जोङो हालेवदोंमोन ना बे हालेवनाय दुब्लियाव जोङो खोथियाखौ फोना होनाय जायो माने सिरिबाङै खोना होनाय जायो जाहाथे बांद्राय रोजाबो जाया बांद्राय गोबाबो जाया आरोना। बेबायदिनो जों खोथियाखौ गायो। होनाय जायो बिनि उनाव जोङो रैखाथिनि थाखाय बे बेरा बा मुस्रि बिदिनो सों सोरारगिदिं सोंनानै होनाय जायो आरो ना।
औ औ।
बेनि उनाव जोङो खोथियाया लासै लासैनो देरबनायखौ नुनो मोनो बेनि उनाव खोथियाया माबा मोनसे बेमारफोर जादों नामा मा जादोंना जायाखै बेखौ जोङो जोथोन लाबाय थानांगौ आरोना।
औ।
जोथोन लाबाय थानांगौ जेब्ला उनाव खोथिया सोमखोर जाबोबाय। फुजानाय बा आखाइजों हमजानाय जाबाय। बे समाव जोङो खोथियाखौ फुनो थाखाय थाग थियारि जाबाय आरो ना। बेनि उनाव जोङो बेराफारसेथिं आरोबाव जोङो बे खोथियाखौ गायस्लायनो थाखाय बा गायनो थाखाय जोङो आरोबाव गुवार फोथारखौ जोङो आरो फिन खनसेबाव हालेवनानै लानाय जायो आरो ना।
औ।
हालेवना लांनायनि उनाव जोङो मा खालामनाय जायो? बे हालौवनाय खोथिया बारिखौ बा बे दुब्लिखौ जोङो आलि खोना लानाय जायो माने जाहाथे बेयाव थानाय दैफोरा माने समान लेभेलाव थायो आरोना समानथियै थायो माने बेनि उनाव जों जोङो बे खोथियाखौ जोङो खामला बा हाजिराफोर होनानै जोंङ फुनाय जायो आरोना। फुनायनि उनाव जोङो बे खोथियाखौ जोङो खामला हाजिरा लागायनानै बे दुब्लियाव बा बे आबादथिलि फोथाराव जोङो सिरिबाङै बेखौ जोङो गायनाय जायो आरोना।
जाहाथे बांद्राय रोजाबो जाया बांद्राय गेसेंबो जाया। उनफारसे माने उनाव बि देरनायनि उनाव गावजों गाव जाहाथे बांद्राय सिथाबलाया। माने गसा बारायनायाव जाहाथे मोजां जायो बेबायदि जों सिरिबाङै गायलांनाय जायो आरो ना।
औ।
बिनि उनाव जोङो बे गायखांनायनि उनाव जोङो मा खालामनाय जायो बिदिनो मोसौ मोसा जिब जुनार बोरमा आरिफोरा माने गोबां दुब्लियाव जानो फैयो नालाय। जों माने बेखौ बेरा बा बे मुस्रिफोरजों जोङो दुमथेनानै बेखौ रैखाथि होनाय जायो आरोना। बेनि उनाव जोङो बेखौ बेनि उनाव जोङो बेखौ बे माइआ माने मोननायसिम बा जों हाजानायसम माने बे माइआ माने द' दान बा ब्रै दान बा बा दान हालागैसि माने लायो आरो ना सम लायो बेखिनि समाव जोङो माने बे माइखौ जों जोथोन लाबाय थानांगौ जायो आरोना जोथोन लानांगौ जायो। जेनेबा हमनानै ला बे माइआव गोबां रोखोमनि हाग्राफोर रज'देरो। बे रजदेरनाय हाग्राखौ नोंथाङा फुनानै गारनांगोन। नङाबा माने बेफोराव माखासे दानि जुगावथ' गोनोखोआरि मुलिफोर मोनो नालाय बे मुलिफोरखौ जोङो बाहायनानै हाग्राखौ बुथारनांगौ आरो ना।
औ।
जाहाथे माइया रज'नायाव बा बे फिथाइ थाइनायाव बा बिबार बारनायाव जेबो खहा जाया थिग बेबायदिनो माखासे एम्फौ एनलाफोरबो थायो जाय एम्फौ एनलाया जोंनि आबाद थिलियाव फोथोराव थांनानै माइफोरखौ माने बया खालामो माइफोरखौ जायो माइ बिलाइफोरखौ जायो बिदिनो। बे एम्फौफोराबो नस्थ' खालामो आरो माइखौ जोंनिखौ, बेखौबो जोङो जोथोन लानांगौ जायो। बिदिनो मुलिनि दारै बिदिनो माबा मोनसे दारै जोङो बेखौ जोथोन लाबाय थानांगौ जायो बिदि जोथोन लानाय जा जोङो द' दाननि उनाव जों बे माइखौ जोङो हनाय जायो आरोना हानानै जोङो बेखौ न'खराव न'खर न'खर गावबा गाव न'खराव लांनाय जायो। बिनि उनाव लांनानै बेखो जोङो दानि जुगाव बिदिनो मिलफ्राव बा माफोरावबा मारा होनानै बा बिदिनो माबा मोनसे मारा होनानै जोङो बेखौ न'सिम लाबोफिननाय जायो आरोना। बिनि उनाव जोङो बेखौ माने जोङो माइरं महराव जोङो जाजानायसिम खालामनो हायो आरोना
उम
थिग बेबायदिनो आं नोंथांनिसिम बे सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजों माइ आबादखौ बोरै मावनाय जायो बेखिनिखौ नोंथांनिसिम फोरमायदों आरो ना। बिदिनो नोंहाबो मायबाफोर बिदिनो रोंगौथिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो सानदों नामा नोंथाङाबो?
बादिनो जोंबो ओ खामानि दुब्लियाव बिदि फोथाराव आबादारिफोरखौ खामानि मावनायफोरखौ नुनो मोनो आरो। ओ दुब्लिनि फोथारनि खामानिफोराथ' बांसिन हौवा माहारिफोरनि थाखाय जायो नालाय आरो माइ गायनाय था माइ गायनायावल' होनजावफोरखौ बिदि रुवानिफोर बेफोरबायदि लानाय जायो बिदिनो जोंबो जोंनि ओनसोलावहाय जोंनि हौवा माहारिफोरखौ बिदिनो खामानिफोरखौ मावनायखौ फोथाराव खामानिफोर मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ओ फार्स्ट आवहाय खोथियाफोरखौ फोनानै लाग्रोनानै बिनि उनाव माइफोरखौ गायनाय ओ आगोलावथाइ आगोलाव हायथ' गोदो गोदायनि सुबुंफोरखौ जोङो मोसौफोरजों हालेवनायफोरखौ नुनो मोनो मोन नाथाय गोबां दा-दायो आथि खालाव गोबां खमखौ बिदि मोसौफोरजों हालेवनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। आथिखालाव बांसिनानो ट्रेक्टरफोरखौ बाहायो जाहाथे ओ खम समनि गेजेरावनो जोल्दि जोल्दिहै औ जोल्दि जोल्दिहै ओ गावनि खामानिफोरखौ जाहाथे फोजोबग्रोनो हायो बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
उम औ औ
गोबां आबादारिफोरानो बिदि ट्रेक्टरफोरखौ बाहायो आरो गोबां बिदि जोंनि ओ बिदि गोबां आबादारि फोर दङ जे आबाद खालामनानै आबाद मावनानै गावनि न'खरफोरखौ खुंलांनाय गावनि गथ' गथायफोरखौ फिसिनाय थि बिदिनो बांसिन सिनानो दैज्लां बोथोराव आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो गावनि जिउखौ ओ खुंलांनो थाखाय थांना थानायनि राहा बानायनो थाखाय जे ओ दैज्लां बोथोराव माइ गायनायखौ आबाद खालामनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो। जोंनि ओनसोलावहाय गुबुन बोथोरावबो माइ गायो ओ आबादफोरखौ मावो गोरान खेथिफोर बेफोरखौ मावो ना थाइ दैज्लां बोथोराव सब आबादारि फोरखौनो बांसिनखौनो ओ जाय फोरा बिजनेसफोर मावो बिथांमोन खौबो साख्रि आवलाफोरखौबो दैज्लां बोथोराव आबाद मावनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो। जोंनि ओनसोलावहाय ओ बे आ बाद मावनायनि गेजेरजोंबो जोंङो जोंनि न'खर फोरखौ खुंलांनाय फोरखौ जोंनि आबादारिफोरा गावनि गथ' गथाइ फोरोंनाय बा गाव नि नखर खुंलांनायफोरखौ जोंङो नुनो मोनो नोंथांनि बुंनाय बादिनो जेरैहाय ओ खोथियाफोरखौ फोनानै लाग्रोबाय बिनि उनावहाय ओ दुब्लि फोथारफोरखौ माइ गायनो थाखाय रेडि खालामनानै लाबाय बिनि उनाव माइफोरखौ गायबाय बिनि उनाव माइ गायखांनायनि उनाव जोथोन लानायनि गेजेरजों उनावहाय जेब्ला मोननायनि बोथोरा फैयो माइ मोननायनि बोथोराव माइखौ हानानै मोजांङै आवथायनानै गावनि नआव लाबाय आरो बेजोंनो बोसोरसे मानि बे माइजोंनो गावनि उदैफोरखौ फोथांनानै लानाय बेफोरबायदिखौ जोंङो नुनो मोनो आरो जे आरो माब्लाबा समाव जोंङो बिदि आबादारिफोरबो नुयो जे माइफोरखौ गायालाबानो ओरैनो फो थारफोरखौ हगारनानै दोननायथ बैफोरबायदि समावहाय जोंङो नुनो मोनो गुबुनाव माइ बायनानै जानाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो बेनिखाय जोंनि मोजां बोथोर थानायावनो बा दैज्लां बोथोरावनो बिदि आबादफोरखौ खालामनानै लायोब्ला जोंहाबो जिउआवहाय एसे मोजां जायो आरो गुबुनाव जाहाथे बायनाङा गावनि जानो गोनांफोरखौ मोनो बेफोरखौ आंबो बुंनो सानो आरो
औ औ थारैनो नोंगौ औ
बिदिब्ला होमबा जोंङो सावरायनायखौ बेसेयाव दोनथखा जासिगोन नामा
औ जोंनि सावरायनाया समाबो जासिगोन नालाय जों सावरायनायखौ बेखिनिनानै दोनांसैदों नोंथांजों बे माइ आबाद मावनायनि सोमोन्दै माबोरै माइखौ आबादखौ मावनाय जायो बेखौ माबोरै मावनानै माबोरै जों सुबुं माहारिनिसिम सहैहोनो हायो माबोरै जों बेखौ खुंलांनायाव जिउ खुंलांनायाव जोंङो बेखौ मोनसे राहा हिसाबै बाहायनो हायो बाउ जिउ खुंलांनायाव जोबोद गोनांथार जोंनि बे माइ आबाद मावनाया बेनि सोमोन्दै नोंथांनिसिम सुंद बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायनो मोननानै आरो नोंथांनि फ्रायबो माने माबोरैखि जोंनि जिउ खुंनायाव माइ आबाद मावनाया जोंनि थांना थानायाव राहा बा मदद होयो नोंथां थांनिफ्रायबो माखासे
माखासे सोदोबफोरखौ बा बाथ्राफोरखौ खोथा बाथ्राफोरखौ आं मिथिनो मोननानै बुजिनो मोननानै जोबोद गोजो गोजोननाय मोनबाय आरो जोब थारनाया नोंनिसिम माने गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय आरो
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
औ गोजोननाय थाबाय दे
औ